नोंथां ओ खुलुमबाय नोंथां गोजोन बेलासिनि
औ औ नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय
अ नोंथांजों आं एसे गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनानै फनखौ खालामदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
अ हागोन हागोन हागां हागोन
अ बिदिबाल नोंथाङो नोंथाङा आंनो फोरमायनाय जोंनि दोरोङारि बर'फोरनि फोरनि लोंनाय जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा आं फोरमायनो हागोन नामा ओ जौखौ माबोरै बाननाय जायो?
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ दे बिदिब्ला नोंथां फोरमायनाय।
अ जौनि सोमोन्दै आं फोरमायनोसै नोंथां बिदिब्ला। दा गिबियावनो जोंहा जौ होनोबाथ' जोंहा बर' बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे लोंग्रा आरोना निसा बुस्थु जाय मानिगोदोनिफ्रायनो जोंहा जेनेबा आबै आबौ आजै आजौमोननि दिननिफ्रायनो जोंहा बे जौखौहाय लोंबोबाय थानाय जादोंमोन दा बे जौखौ आङो मारै बानायो बेखौ लासै लासै खोन्थालांनोसै नोंथां। गिबियावनो जोंहा जौ संनो थाखायहाय जोंहा मानि माइरं नांगौ नङा होमबा नोंथां? बे माइरंखौहायथ' जोङो माइनिफ्रायसो मोनो नङा होमबा नोंथां? दा गिबियावनो जोङो जौखौहाय गोबां रोखोमनि जेनेबा माइरंनि गेजेरजोंबो जों सं हायो जेरै माइब्रानि बा माथानि दा जोङो गिबियावहाय माइरंनि थाखाय जों गिबियाव माइ गायग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां? दा बे माइ गायनो थाखाय जोंहा दुब्लिफोराव जेन'बा गोदोनिफ्रायनो जोंहा आबाद मावो जोंहा माइ गायनायखौहाय मिथिखागौ मारै मारै गायबोयो नङा होमबा? दा बिदिनो गिबियावहाय जोङो माइखौ गायनानै लाग्रोनानै आरो बेखौ हानानै मारा होनानै जोङो बेखौ ओ माइ आरो बे माइखौहाय सौनानै जोङो माइरं महर होग्रोसै दा बे माइरंखौहाय जौ संनो थाखाय जोङो दा गिबियावहाय जोङो माने ओंखाम बायदि संग्रोनांगोन आरो नोंथां। जेन'बा ओ दोफोर बा बरथनफोरावहाय जोङो जौखौहाय जों बिसिफोरा बानायगोन बेखौ नायनानै जोङो बे माइरंखौ संग्रोनांगोन आरो। ओंखाम ओंखाम संग्रोनांगोन आरो। जेनेबा इंखुरखौबो सङो माइरंनि अनगायै जोङो बै माइरं गेब्लेनाय इंखुरखौबो सङो जोङो। नङा होमबा नोंथां दा बे माइरंजों लोगोसे जोंहा माइरं गोजाथ' जोंहा जौआ जाया नङा मा नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे एकदम गोनांथार मोनसे बेसाद नांगौ जोंहा बेनो जाहैबाय एमाव। दा एमावखौ जोङो माबोरै बानायो आं बेखौबो खोन्थानोसै नोंथां। ओ एमाव एमाव बानायनो थाखाय जोङो गिबियावहाय बेखौबो जोङो माने माइरंखौ एसे लानानै बा ओ मा होनो माइरंजों लोगोसेहाय जोङो बिदिनो सोरबा सोरबा गोबां रोखोमनि बिदिनो बिलाइ एबा माबा बेफोरबायदि होयो आरोना दा आङो गोरलै राहाखौ खोन्थागारसै माइरंजों जों लोगोसे मा होगोन ओ आनारस बिलाइ आनारस बिलाइनि गुदिखौ होगोन दा बेजों लोगो जे जोङो लोखोना बिलाइ बा लोखोना बिजौ बेखौबो होयो। दा बेखौ जोङो होनानै आरो सोरबा सोरबा बिदिनो गोसा जानायनि सायाव नायनानैहाय गुबुन गुबुन मुवा बेसाद होफानाय जायो आरोखि एमावआवहाय दा गिबियाव जोङो बिसोर मोननैखौ होनानै माने आङो गोरलै आयदाखौ खोन्थाबाय दा बेखौ होनानै जोङो देनानैहाय माइरंजों लोगोसे देफानानै जोङो बेखौ मा ओ ओ मा होनो बै फिथा बायदि बा लारु बायदि जोङो बेखौहाय गल गल खालामनानै बेखौ फोराननानै दोनगोन आरो नोंथां बिदिनो सानब्रै सानबा रानजासिम जों फोरान होगोन आरो बिदिनो नै सप्तासिमहालागै जों फोरानना दोनगोन दा बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो बै माइरंखौ जोङो ओंखाम संनानै लादों नङा होनोमबा बे माइरं ओंखाम- संनानै लानायखौ जो दसे गुसु जाहोनानै जोङो बेखौहाय मोनसे गुवार बा लांदां जायगा बा मा होनो बेखौ ओ
प्लास्टिकफोर बनानै बा मा होनो दालााना माबाबो होनो नोंथां। दालाबो होनो खोमा गुबुन गुबुन राव आरोखि दा आङो औ बे प्लास्टिक गुवार जायगायावहाय जोङो एर'नानै रोंगोन आरो गुसु जानायनि थाखाय दा बेखौ एरनखांनायनि उनाव जेब्ला गुसु जायो बेयो अब्ला जोङो बे एमआावखौहाय जोङो देग्लिनानै गोरलै गोरलै गुन्द्रा खालामनानैहाय जोङो बे माइ मा होनो ओंखामावहाय बे ओंखाम संनानै दोननाय गुसु खालामनायावहाय जोंङो बेखौ सारनानै होयो आरो रिगि रिग नो ओ माने बे एमावखौ जों जेसेबां माने बुरजा होगोन एसेबां मानि जौआ मा गोरा जायो। आरोखि ना जेनेबा जों गोबाव समहागै दोनबा जोङो जौखौहाय फिनानै दोनोबबा जोंङो एमावखौ एसेल' होनांगोन आरो जोङो जौखौहाय थाब लोंनोबा जोङो एमावखौ एसे बुरजा होनांगोन आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ दा बिदिनो जोङो एमावखौ होनानैहाय बिदिनो अख्रिया जेनेबा माइरङा जेब्लासिम अफ्रि जाया बिदिनो से नै बा से बा नै सान जोङो बेखौहाय एमाव होखांनानै जोङो खोबनानै दोनगोन आरोखि जेब्ला बे माइआ बा ओंखामा सेवनानै जोंहा अफ्रि जायो। अब्ला जोङो बे अफ्रिखौ मा जोङो ओ दो बा बथन बा बालथिं बेफोराव जोङो सोना दोनोन आरोखि दा बेखौ सोना दोननानै बिदिनो जेब्ला
अफ्रिया गेब्लेयो बिदिनो स्नि सानसिमहालागै बे अफ्रिया गेब्लेनानै गावनो गाव जोंहा बिदै ओंखारगोन आरोखि दा बे बिदैखौ जोङो। ओ जानथा औवानि जानथानि हेफाजाबाव जोङो बेखौहाय अफ्रिनिफ्राय जुदा खालामनानै जोङो बिदै गोजा ओ मानि खावनानै मोननो हायो आरोखि दा बिदिनो जोङो जौखौहाय बेबायदियैनो बानायनानै जोङो लोंनो हायो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां।
जौआाहाय जोंहा ओ बुंनो थाङोब्ला माय ब्रा माइनि जौआाहाय गोदै जायो होननानै जोंहा गोदोनिफ्रायनो मानि मोनथिबोखायो आरोना नोंथां।
दा बिदिब्ला नोंथां आङो जोंनि दोरोङारि जौ संनायनि ओ आयदाखौहय नोंथांनो फोरमायबाय दा नोंथाङाबो आंनो बेफोरबायदि माबा जेनेबा जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन ओ नोंथाङा दोरोङारि ओ जोंनि बर'फोरनि जौ बानायनाय एबा जौ गोदै बानायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायबाय ओ बे थिग बेबायदि आंबो नों नोंथाङा आंखौ खावलायनाय लेखा एबा बुंनाय लेखा आंबो ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नो फोरमायनोसै। ओ‌ जों जोंनि बर'फोरा जेब्ला मा होनो ओ फोरबोफोर जायो अब्ला ओ मा होनो जोंनि फोरबोफोराव ओ जानाय लोंनाय गोबां सोलियो थिग बेबायदिनो बेहाय ओ मा होनो जोंनि फोरबोफोराव दोरोङारि फोरबोफोराव जेरै जोंङो बैसागो मागो बेफोरबायदि फोरबोफोराव बेफोरबायदिनो जौ बिदै ओ अमा बेदर दाउ बेदर लाथा एमफौ बेफोरबायदिखौनो जानायखौ जों गोबां नुनो मोनो ओ बेखायनो ओ बेफोर जानायनि सोमोन्दै आङो नोंथांनो ओ मा होनो ओ अमा बेदरनि सोमोन्दै फोरमाय सानदों। ओ अमा बेदरखौ जोंङो जोंनि बर'फोरा गुबैयै ओ मोनसे जानाय आदार आरो बेयो।
बे अमा बेदर खौ
मा होनो अमा जो ओ अमाखौ ओ मा होनो गावनो जोंनि बर' सुबुं फोरा न'आव फिसिनानैनो जानाय जायो आरो नोंथां ओ उम गोदों बै जेब्ला ओ मा होनो गोदो गोदाय आबै-आबौ मोना ओ मा होनो गिबियैनो बे अमाखौ फिसिजेनदोंमोन आरो फिसिजेननायनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेखौ दासिमबो फिसियो जोंनि बर' न' मोनफ्रोमबो न'खर न'खरावनो बे अमाखौ माफा माफाबाबो नुनो मोनखाथारगोन खि आरो। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' न'खराव अमा गैयाब्ला माने ओ मा होनो ओ न'खरानो जाया होननानै जोंङो बुंनो हायो आरो मानो होनोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा बे अमाखौ फिसिनानैनो ओ मा होनो गावबा गाव न'खराव ओ मा होनो रांखान्थियारि ओ मोनसे थासारिखौ ओ हेफाजाब मोनो आरो बेखौ नोंथां। मानो होनबा जेब्ला न'खराव माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला बे अमाखौनो नानै बेनि ओ फैसाजोंनो ओ मा होनो हेफाजाब मोनो आरो बेनिखायनो मा जोंनि बर' न'खराव बे अमाखौ फिसिनाय जायो आरो ओ बे अमाखौ फिसिनो थाखाय बांद्राय गोराबो नङा मानो होनना बुङोबा जों जोंनि न'खर आव ओ जेरै ओंखाम खालाय ओ माइरंनिफ्राय ओंखारनाय गुन्दै बेफोरजोंनो मा फिसिनो हायो आरो अमाखौ। थिग बेबायदिनो आरो ओ अमा फिसिनो थाखाय जो जोंनि बर' न'खराव मा होनो नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन जौ बानायनाय। बे जौगानायनाया जोंनि न'खराव गाहाय गाहाय नालाय माने जोंनि न'खरफ्रावबो बर'फोरा जौ खौ बानायनानै गावनो लोंङो आरो। आरो बेखौ ओ खायफा खायफा फालांगि महराव लायो आरो। थिग बेबायदिनो बै जौ बिदैनिफ्राय जौ गोरान खावनायनिफ्राय ओंखारनाय जौ बिदै बानायनायनिफ्राय ओंखारनाय जेरै गेद्रा बेखौ होनो अफ्रि बे अफ्रिजोंनो अमाखौ फिसिनाय आरो नोंथां। बेनिखायनो मा होनो ओ जोंनि न'खराव एबा न'खरफ्रोमबो बर'फोरा बैफोरबायदि ओ जौ बिदै बानायनि थाखायनो मा होनो अमाखौ फिसिनो थाखाय गोरलै जायो आरो नोंथां जेरै ओ जोंनि माइ सौनाय एबा गुन्दै बे गुन्दैजों अफ्रिजों लगायनानैनो जों अमाखौ फिसिनो हायो आरो आरो न'आव जानाय ओ ओंखाम खालाय फोरजोंबो अमाखौ फिसिनो हायो आरो बेफोरबायदि फिसियोब्ला अमाया जोंनिया थाबनो देरो आरो जेरै नै थाम नै ओ द मासफोरनि गेजेरावनो नैजि रोजा गाहाम मोननाय जायो आरो नोंथां जेरै मासे अमाया जि केिजि जानाय लोगो लोगोनो ओ गोबां थाखा मोनो ओ थिग बेबायदिनो दाथ' जोंनि मार्केटआ जोबोद मोजाङानो सेरफा अमा अमानि अमा केजिनि दामा ओ ब्रैजौ बाजौ गाहामलागै जाहैबाय नोंथां औ नोंथां बेखायनो ओ मा होनो ओ मासे अमायाव फानोब्ला मासे अमाखौ फाननो हायोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो बेनिखायनो बैफोर रांफोरजोंनो जोंनि बर' न'खर फोरा न'खर सुंथानायाव गोबां हेफाजाब खालामदों जेरै ओ मा होनो ओ सोरबाफोर न'खराव फरायनाय दंब्ला गथ'फोर बेफोराव एदमिसन लानाय बेफोराव गोबां हेफाजाब खालामो आरो माबाफोर न'खरनि गोनांथि जायोब्ला बेफोरावबो ओ गोबां हेफाजाब खालामो लोगोसे आं ओ जेरै अमानि जोंङो अमाखौ होनना बुङोब्ला जोंनि सा सानजा ओनसोलावनो मोनसे गासैबो हारि हारिसाफोर होननानै जानाय जाबाय आरो नोंथां नङा होनबा नोंथां? औ दानिया गोदो जायामोन नाथाय दा अमायानो थोस्लाबलाया जोंनि सा सानजा ओनसोलाव ओ मा होनो सानसेयावनो गोबां मेट्रिक नि अमानि बे अमा बेदरनि गोनांथि जायोनो बैफोर अमा बेदरखौ माने जोंनि सा सानजा ओनसोल आव मा होनो ओ मोननो थांङानो जेसेबां जायो बिनि बांसिन ओ मा होनो गुबुन जायगानिफ्रायसो बांलां बांसिन नांगौ जायो आरो दा जोंनि ओनसोलाव गोबां अमा फिसियो थेव ब्लाबो फिसि ब्लाबो मा बे अमा बेदरानो थोआनो जों जेरै हारियानना पान जाब ओ इउपि फोरनिफ्रायसो गोबां अमाखौ ओ मा होनो साप्लाइ खालामना लाना फैयो आरो जोंनि सा सानजा ओन ओनसोलाव बेनिखायनो जोंनि अमा फिसिनाया जोबोद गोनांथार नोंथां दाथ' सार नोंथां समाबो जाना फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
अ जागोन जागोन नोंथां औ